औ औ फ्रि ना नोंथाङा दा
औ नंगौ थारैनो ओं नोंथां
औ औ आङो नोंखौ मोन जे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै गोसोखांनाय जादोंमोन नोंथां बे आयदायानो जाहैबाय औ दैबाना नोंथां दैबानानि सायावहाय एसे सावरायनो होनना नोंनो बिदिनो नोंखौ रायदाव हरनाय जाबाय नोंथां
औ नोंथां थारैनो मोजां आयदाथ' नोंथां अब्ला नोंथाङानो जागायजेननो हागोन ना नोंथां
हागोन नोंथां हागोन औ दा औ बिदिब्ला आङो दै बानानिसो एसे जागायजेननोसै नङा होमबा नोंथां औ दैबाना होमबाथ' जों मोन खायो नङा होमबा माखौ होनो दै बानानोब्ला बे मोनसे मिथिंगायारि मा होनो बेखौहाय जोङो दिडजिस्टार बायदि जानाय जाब्रब जाथाय जाय जाथायखौ जों माने जाजानो लुबैया बे जाथाया जानाय बाराद्राय अखा हायोब्ला बा बबेबा मोनसे बान्दो बायोब्ला बबेबा मोनसे दैमाया देरनानै उसिफाव बोयोब्ला बेबायदिनो बबेबा मोनसे ओनसोलखौ बाना खालामो नङा होमबा नोंथां बेखौनो जोङो दै बाना होननानै बुंनाय जायो दा दैबानानि जेंनाया माबोरै जायो होनना बुङोब्ला जोङो मोनथिखायो बांद्राय सानफ्रोमबो अखा हाबाय थायोब्ला गमामायैनो जेनेबा जुनियायै जोङो मोनथियो दैज्लां बोथोराव बे जुन जुलाइ आगष्ट' बे दान जोंनावहाय जोंनाव आसामाव बांसिन दै बानाया जायो नङा होमबा नोंथां मानोना बे सम समावहाय जोंनाव आसामाव मौसुमि बार मोननाय लोगो लोगो दैज्लांबो बोथोर जानायाव गोबां बारा हजों प्रसान्त लैथोमा भारत लैथोमानिफ्राय फैनानै जोंनि बे हिमालय हाजोआव नांथाफैनानै आसामाव गोबां बिबांनि अखा हायो जायनि जाहोनावहाय दैफ्रा बोहैलांनो थाखाय गोबां लामा नागिरो नाथाय लामाया बांद्राय गैया जानाय बा न' बां थाथेजोबनाय जानायखाय बियो दैफोरजों बोहैलांख'नो हाजोबै बेयाव एखेबारे बेनि गाहायाव हिमालयनि हाफाङाव थानाय ओनसोलफोरावहाय दैया लोमलांजोबो आरो बेबायदिनो दैबानानि जेंनाया जायो दा गोदोनि रुजु नायाव आथिखालावहाय दैबानाखौ जों दैबानानि जेंनाखौ नुनो मोनो जे गोदो जों उन्दै उन्दै समाव जोंनि बिमा बिफाफोरनि दिनावहाय माने दै बानाया जोबोद खम जायोमोन बा फ्राय नुनोनो मोनाखौनो होनजायोमोन बिदिनो गोबाव गोबावजों बे बान्दोफोर बा फ्लुइस गेटफोर बायलाबायोब्ला बे समावल' दैबानानि जेंनाया जायोमोन आरो नाथाय आथिखालाव बिदि नंलिया दैबानाया फ्राय नर्मेल ओरैनो एसे अखा हायोब्लानो जाफ्लेबाय थानायखौ नुयो बेनिबो जाहोनफोर दङ। जेरै जोंनि सुबुं अनजिमाया गोबां बांनायनि जाउनाव मा खालामखो जोङो गिदिर गिदिर न' बिल्डिंफोर लुथेजोबबाय जे मानि लांदां जायगाजों जेफोराव मानि दैफोरा बोहैलांनो थाखाय लामामोन बे लामा लामाखौ जोङो न' बां लुथेबाय लामा लुथेबाय दालां लुथेबाय जायफोरनि जाहोनाव दा दैफ्रा बोहैलांनो थाखाय लामायानो गैला होथजोबजानाय जाबाय आरो दा बेफोरनि जाहैनायावनो बे दैफोरा बोहैलांनो हाया दैफोर बोहैलांनो लामा गैला। बियो बोसदांनो लामाखौ मा जाखो बे? न'फोरजोंनो बा गामिफोरजोंनो उसिफावलाबायनानै थांनो गोनां जायो जायनि जाउनाव दैया बाना जानो बो आरो आरो नों दै बोहैनो थाखाय लामायाबो गुसेब जाबाय। दै बोहैग्रा लामाफोरावनो सोरबा सोरबा न लुथेबाय जामफैफोरनि जेराव दा बेफोरनि जाहोनावबो दैया खुरखायै खुरखायै गोबां खहा खालामो। आरो बेबायदिनो दैया थौले जानायखाय मा दैयाव बोहैलांनो हाया जायो बेयावनो गोबां बिबांनि बानाया जोंनाव जागासिनो आरो नङा होमबा नोंथां? बेबायदिनो दैबानानि जेंनाया दा बांनो हमबाय। बुंनो थाङोब्ला दैबानानि जेंनाया फ्राय जादों माखासे ओनसोलाव बिफां लाइफां दानफायनायनि थाखायबो जेरै हाजो ओनसोलाव जों नायबा नुनो मोनो हाजो ओन ओनसोलाव जुदि अखा हायोब्ला बिफां लाइफांफ्रा गोदोनि दिनाव हाखुरखानाय बायदिसिना जानाय जाथाया बिराद खम जायोमोन। बे समावहाय बिफां थानायनि थाखाय दैफोरखौहाय ओ जेन'बा दैया हा सिङाव हाबलांनानैथ' गुरैयैनो हाबलांनानै खुरखालाबायनो हायो आरो। नाथाय गोदोनि दिनाव बिफां लाइफां थानायखाय मामोन रोदाया बिफांनि रोदाया हाफोरखौ गोरायै हमथानानानै लाखि योमोन जायनि जाउनाव दै बानाया जालाबायामोन आरो। दा दैज्लां बोथोराव बांद्राय जुब जुब अखा हाबाय थानाय जाहोनफोरावहाय बे दैबानाया गोबां जानायखौ जों नुनो मोनो आरो बेजोंहाय गोबां बां जोंना दोहोन सम्पतिफोरा खहा जायो। जेरै गोबां जिब जुनारजों लोगोसे न' बां लामा सामा बेफोर गासैबो खहा जालाङो नङा होमबा? नोंथां जोङो नुखायो। दा आबादफोरखौबो साननानै नाय। आबादफ्राबो नोङो दैबाना जानायनि जाहोनाव गोबां मानि सिलिंखार जालाङो रांखान्थियाबो बिराद गो ग्लैसोयो बे दैबाना जाफ्लेबाय थायोबा दा बेफोरखौ जों होबथानांगौब्ला मा होननांगोन? ओ बिदिनो लांदां लांदां जायगाफ्राव बांद्राय न' बां लुनाय दै सेरफ्रावहाय न' लुथेनाय बान्दो होथेनाय बेफोरखौ जोङो खम खालामनांगोन आरो आरो बेबायदिनो बबेबा दै बोहैलांग्रा लामाफोरावहाय जोङो होथेनाय मानाय बेफोरखौबो खम बानायनांगोन। नङा होमबा नोंथां होमबासो दैया मोजां। बोहैलांनो हागोन आरो दैबाना जानाया एसेबाबो खम जागोन आरो। दा बे दै बानानि जेंनानि सायावनो नोंथांखौबो आङो फंनैसो बुंफुरनानै होनो थाखाय ओ खावलायबाय नोंथां एसे मिथिनो लुबैदों नोंथांनिफ्रायबो नोंसिनि ओनसोलाव माबायदि दैबाना जायो। जायो आरो नोंथांनि दै बानानि सायावहाय बुंफुरलुवा माबायदि खौ आं एसे मिथिनो लुुबैदों अननानै नोंथाङाबो खोन्थानो हागोन नामा एनै फंनैसो
नंगौ नोंथां थारैनो थारैनो नंगौ नोंथां ओ जोंनि बानाया मोनसे जाफ्लेबाय थाग्रा मोनसे जेंना होननानै जों बुंनो हायो नङा होमबा नोंथां? जोंनि ओनसोलाव दिनैनि दिनाव आरो गोबां बे दै बानाजों भुगिनांनायखौ जों नुबाय थानो मोनो जायनि जाहोनाव जोंनि माखासे सुबुंफोरा मा जायो। दैबानाजों भुगिनांनायनि जाहोनाव माखासे ओ रिलिफ नङा होमबा नोंथां रिलिफ थालायनानैलायनो गोनां जानायखौ जों गोबां नुनो मोनबाय थादों नङा होमबा नोंथां धोन सम्पति रां रुफा जसेबांखिनि न' बां बे फोर गासैखौबो सेव हांगार जानायखौ जोङो नुनो मोनबोबाय थादों नङा होमबा नोंथां मानो होनोब्ला जोंनि बे आसाम बा जोंनि बड'लेण्डआव मानो होनबा जों दा हायेन ओनसोलाव थानाय हिसाबै नङा होनबा नोंथां बे हायेननि ओनसोलाव मा जायो साखाथियावनो जोंहा भुटान रायजो थानायलाय नङा होमबा नोंथां बे भुटान रायजोनिफ्राय जेब्ला जोंनि बे बड'लेण्ड ओनसोलाव फैयो नङा होमबा नोंथां बैयबो अब्ला मा जायो नोंथां बै भुटान ओनसोलनि दैया जेब्ला जोंनि बे बड'लेण्ड ओनसोलाव जेब्ला बोहैबोयो बे दैया ओरैबायदि खालामफैयो जोंनि बे बड'लेण्ड ओनसोलफोलावहाय नोंथां माने ओरैबायदि दैबाना ओरैबादि फ्लाद खालामफैयो नोंथां माने लामा थोलाय लायै जेसेबांखिनिबो दैबाना बा दै लामाफोर दं नङा होमबा नोंथां बै दै लामाफोरा जायगा थोलाय लायै जाउनाव ओरैबायदि जायो बे न' बां था जाग्रा जायगाफोरजोंबो उसिद्लाबोनायखौ जों नुनो मोनो नों
नंगौ नंगौ नोंथां नोंगौ
बे भुटान ओनसोलनि जेब्ला दैया जोंनि बे हायेन ओनसोल बा बड'लेण्ड ओनसोलाव फैयो अब्ला जोंनि बे बड'लेण्ड ओनसोला दैबानाजों गोबां भुगिनांगौ गोनां जायो। जेरै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनिनो माखासे थिग जेनेबा नोंथां अबबा जिल्ला क'क्राझार चिरां नङा होमबा नोंथां जेरै तामुलपुर नङा होमबा नोंथां बेफोर जिल्लाफोरा बे भुटान रायजोजों खाथि सोमोन्दो थानाय बा नांजाबलायनाय खाय नङा होमबा नोंथां गोबां बे दैबानाजोंनो भुगिनांगौ गोनां जायो आरो नोंथां। दा बेफोर जेंनाफोरखौ जों अराय सम नुबोबाय थादों नङा होमबा नोंथां जेरै चिरां ओनसोलाव मोनसे दै दं बे दैनि मुङानो जाहैबाय आइ रिभार होनना बुङो नङा होमबा आइ दैमा होनना बुङो बे दैमाया गोबां जोंनि बे चिरां ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ सिगां समनिफ्रायनो गोबां जेंनायाव खोख्लैबाय थानायखौनो नुनो मोनदों नङा होनबा नोंथां जेरै माइ गायग्रा आबाद बा मैगं थाइगं गायनानै जाग्रा हा नङा होमबा नोंथां माइ आबादफोर मावनानै जाग्रा हा बेफोर हाफोरा मा जागोन दिनैनि दिनाव नोंथां बेफोर बाला जाजोबनो हमबाय नोंथां मानो होनोबा बेफोर दैया माखासे बालाफोरखौ लाबोनानै जोंनि हा सिंफोरखौ खोब जोबनानै मा दा बेफोर हाफोराव जेबो आबाद जाला नोंथां दा बेफोराव बेबायदि जेंनाखौ जोङो नुबाय थानो मोनदों आरो नोंथां। आरो जेरै जों मुंदांखाथिनो बुंनो थाङोब्ला नर्थ इस्टनिनो नङा होमबा मोनसे देरसिन सिटि होननानै बुंदों मिथियो नङा होनबा नोंथां बे गहाथि नोगोरावबो जों माखासे जेरै दै बाना गले गले जेंना नङा होमबा नोंथां बेफोरखौ जों नुबाय थानो मोनदों। मानो होनबा बे गुवाहाटि नोगोरनि जेंनाया दैबानानि जेंनाया जाहैबाय खोन खोन न' लुनाय जों नुनाय नङा होनबा नोंथां थांनो थाखाय जायगा गैया आरो लोगोसे द्रेन सिस्टेम फोरा मोजां नङा नङा होनबा नों थां आरो लोगोसे मा खालामो जोंनि मानसि सिफोरा बे ड्रेनफोराव जाबोर जाला गारनाय प्लास्टिक गारनाय बेफोर बायदिखौ जों मोनो जायनि जाहोनाव मा जायो नों प्लास्टिकफोरा ड्रेनफोराव होथेलाबायनानै नांथालाबायनानै बेफोर दै बोहैनायाव प्रब्लेम खालामो नङा होनबा नोंथां?
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
औ बेफोर दैया माने मा जायो नोंथां दा-लामाफोराव बा न' व हाबनानै उसिदलाबायनानै दैबाना खालामो‌ नोंथां। दा जों बेफोरबायदि जेंनाखौ जों नुबाय थानो मोनदों जों ओनसोलाव बुंनो थाङोबा बे दै बानाया जोंनि ओनसोलखौ बा जोंनि हायेन ओनसोलाव थानाय रायजोफोरखौ गोबां खोख्लैनायखौ जों अराय सम नुुबाय थादों आरो दिनैसिमबो नुनो मोनबाय थादों। नङा होमबा नोंथां? निफ्राय जुदि जों बारग'नो गोसोब्ला दा जों बोरैबा जों होबथानो जों जोंनि द्रेनफोर नङा होमबा नोंथां? जायखौ दै लामा होनना बुङो बेफोर केयार खालामना लानांगो मोजां खालामना लानांगोन। सिस्टेम बानायना लानांगौ नङा होमबा नोंथां? अब्लासो मा जागोन नोंथां जोंनि बे दैबानाफोरा जों एसे औ नोंथां अब्ला नोंथां गोबां दंमोन जोंहा समाबो जाबाय नोंथां।
दसे समनि गेजेरावनो जोङो गोबां बाथ्राबो सावरायबाय नङा होमबा नोंथां? ओ दैनि दै बानानि जेंना खौ जोङो एफाराब खम समनि गेजेराव सावरायनानै फोजोबनो हाया। बेखायनो जा एसे सम मोनदों बावनो जों सावरायलायबाय बुजिलायबाय। दा बे बाथ्राखौ सावरायनानै माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ राय थिना होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथां।
औ नोंथां नोंथांनिबो रोजा रोजा साबायखर जासिहरनाय जागोन।
औ गोजोनथोंसै नोंथां‌ बि दिब्ला उनाव लोगो मोनलायगोन औ औ।